हेलौ।
हेलौ।
खोनाद ना नोथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ दायो
अ आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यै नोंथां।
अ होमबा दा नोंथाङा फ्रिबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनि नामा नोंथां।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
अ-अ जों मानो खालामनाय बा दावबायनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै खोमा नोंथां। औ दावबायनायनि एसे सौरायनोसै होनदां। ओ ओ
औ सावरायनिसै।
जो जायगाफ्राव बेरायनानै बा दावबायनानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
खोनादों ना नोंथांआ औ माने जों माने मा गावनि औ औ गुबुननि जायगा फोरनि माने कालसार कालसार माने हारिमु दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरनि बागै जों माने मिथिनो लुगैयो नालाय जों माने दाउ दावबायनायखौ माने दावबायनो बयबो सुबुङानो दावबायनो लुुबैयो आरो माने जाय‌ जों खायसे समावहाय सम आरो रांखावरिनि सुबिदानि थाखाय जों माने दावबायदोंमोन आरो बेनि थाखाय माने जों गुबुननि हारिमु आसार खान्थि बैफोर जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों माने मिथिनो मोनो दावबायनायनि गेजेरजों बेनिफ्राय नोंथाङा माबे मामा जायगायाव ओरैनो दावबायनो मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा। खोनादोंना नोंथां हेलौ
हेलौ
देलाय बुंलाय नोंथां
दा दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोङो दावबायनाया गोबां रोखोम बा गोबां आयदा लाना दावबाय दारा सोलों सोलोंथायारि दावबायनाय खालामो बा आरो सोरबा सोरबा आरो गुबुन जायगा नायहैनो थाखाय बा गुबुन हारिनि मोनसे कालसार बा बिसोरनि हारिमुखौ नायबिजिरनो थाखायबो गुबुन रायजोआव बा गुबुन हादोराव दावबायनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे आरो खायसे खायसे बे ओ सुबुंफोरा ओ गुबुन जायगानि जितु मोजां मोजां समायना मिथिंगायारि सावगारि
दा बेफोरबायदिनो दावबायनाया गोबां रोखोमनि दङ
औ मोजां खोनायासै नोंथांखौ
औ खोनादो ना नोंथां
औ दे एबार खोनाबाय
दा जोङो दावबायनाय होनना बुङोब्ला औ औ ओ दावबायनाय होनना बुङोब्ला दावबायनाय गोबां रोखोमनि थायो बा गोबां आयदा लाना दावबाय खालामो दा फरायसाफोरा जि सोलोंथाइारि थांखिजों बा सोलोंथायाव माबा मोनसे रोंनो बा मोनसे सोलोंथायारि दावबायनाय लानायखौ जों नुनो मोनो आरो फारसेथिं खायसे फेमिलिफोरा ओ गावनि न'खरनि मोजां थाखाय बा गुबुन हादोराव थांना बा गुबुन रायजोआव थांना मन्दिरफोराव आर'ज गाबहैनायखौ नुनो मोनो बा आरो खायसे खायसे फेमिलिफोरा गुबुन जायगाफोराव बा गुबुन हादोरफ्राव जायगा नायनो मिथिंगायारि थासारि जायगा नायनो थाखाय दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो खायसे खायसे लोगोफोरजों लावखार ओंखाम जानो थांनाय दावबायनाय बेफोरबायदि दावबायनायखौ जों नुनो मोनो दा दावबायनाय बेफोरबायदिनो गोबां गावबा गाव आयदा लाना दावबायनाय खालामनाय जों नुनो मोनो आरो दा जोङो दावबायनायजों जोंहा गो गोबां मुलाम्फा जायो जोङो जुदि दावबायोब्ला जोङो खायसे गुबुन रायजोआव दावबायोब्ला गुबुन रायजोफोरनि ओ हारि माहारिफोरनि जोङो कालसार ट्रेडिसन नेल बायदिसिना हारिमुफोरनि बागै जोङो नायबिजिरनो हायो आरो मिथिनानै मोनो दा जोङो खायसे खायसे बुस्थु बा खायसे खायसे ओ आयदाफोरखौ जोङो फराय बिजाबाव फरायनानै मोनो बा जोङो बेफोरबायदि बिजाबाव फराय मोननायफोरखौ जोङो खायसे गावनि मेगनजोंनो फिजिकेलि जोङो थांना नाय नायहैनो हायो आरो गावनि मेगनजों जोङो नायनानै जोङो मोनसे गोजोननायखौ जोङो लानो हायो आरो दा बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ सोलोंथायारि दावबायनायफोराव जोङो खायसे जारिमिनारि जायगाफोराव जोङो दावबायहैनो हायो हायो दा जोङो बुंनो हायो आसामनि सिप सागर बायदिसिना ओनसोलफोराव जोङो दावबायहैनो हायो दा शिब सागरफोराव दावबायहैयोब्ला बेवहाय आहमफोरनि मोन से जारिमिनारि लुं लुंथाय खुलि बा बायदिसिना राजथावनि सोमोन्दै रंहरनि सोमोन्दै थलनि सोमोन्दै ओ बायदिसिना शिब दल बायदिसिनाफोरनि सोमोन्दै जों जोङो मोनसे गावनि मेगनजोंनो थांनानै जोङो नुहैनो हायो आरो दा जायखौ जोङो फरायसाफोरा थाखो खथा फरायनानै मोनो बेखौ जोङो ओ मोनसे सोलोंथायारि दावबायनाय बा सोलोंथायारि दावबायनाय लानानै नानै जों नायहैनो हायो आरो दा बेवहाय जोङो गोबां ओ इनपरमेसन ओ बुथुमनो हायो गोबां जोङो गियान आरजिनो हायो खायसे मिथि बाथ्राफोरखौ जोङो सोंनानै जोङो मिथिना लानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो खायसे जोङो ओ जोङो ताजमहलफोर बायदिफोराव जोङो दावबाय हैनानै ताजमहलनि समायना सावगारिखौ जों नायहैनो हायो दा बेबायदि दावबायनायाव जोङो ताजमहलाव थाङो थाङोब्ला जोङो जोंनि मोनसे मोनसे जारिमिनारि ओ ममताज बा साहजाहान बिथांमोननि जोङो जिउ खौरांनि बागै बा बिथांमोननि जारिमिननि बागै जों इसे मिथिनानै मोनो आरो जोङो गावनि मेगनजोंनो जोङो नाय नायैनानै गोजोननायखौ लानो हायो आरो दा जेरै दिल्लीनि गेटफोरखौ जों नायहैब्ला बेवहाय जोंनि भारत हादोरनि थाखाय जिउ बासोमनाय मुंख्लंफोरनि सोमोन्दै जोङो गावनि मेगनजोंनो जोङो रोखा रोखा लिरनायफोरखौ जोङो नायहैनो हायो आरो दा बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनानै गोबां बाथ्रा गोबां इनफरमेसन गोबां खौरां जों जों बुथुमनो हायो आरो दा आरो जोङो खायसे ओनसोलफोराव जोङो दावबायनानै गुबुन हादोर फोराव दावबायनानै गुबुन हादोरफोरनि जायगायारि थासा थासारिनि सोमोन्दै ओ गुबुन हादोर फोरनि जोङो ओ थानाय जानाय कालसारनि सोमोन्दै जोङो मोनसे ओ नायबिजिरनानै बा जोङो ओ फरायसंहैनो हायो आरो दा बेफोरबायदि जोङो मोनसे फरायसंनाय दावबायनाय हायो
उम
दा बेफोरबायदिनो जोङो दावबायोब्ला ओ जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो। फारसेथिं जोङो मुलाम्फाजों लोगोसे जोंहा गोबां खहाबो जायो। दा बेफोरबायदि। दावबायनायाव जोंहा गोबां रांनि खहा जायो बा जोङो रां खरसा खालामनो गोनां। जायो दा जों जुदि सोलोंथारि दावबायनाय लायोबा जों गोबां बाथ्रा मिथिनायजों लोगोसे लोगोसे बेवहाय जोंहा गोबां रांनि खरसा जायो मानोना जों गोजान गोजान जायगा दं दावायोब्ला जोंहा गारि बा बायदिसिना ट्रेन एर'प्लेन बायदिसिना जोङो गोबां रोजा रोजा रां खरसा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बे दावबायनायफोरखौ जोङो गावनि इनकाम सायाव बा न'खरनि आरजिनायनि सायाव सोनारनानै जोङो दावबायनो हायो आरो जुदि जोंनि न'खरा जुदि ओ जोंनि न'खरनि थासारिया जुदि मोजां नङाबा आरनिया मोजां नङाब्ला अब्ला जोङो बे बेफोरबायदि गोजान गोजान दावबायनाय खालामनो हानाया गोबां जेंना फैयो। बा बेवहाय जोंहा गोबां रांनि खरसा जायो दा बेफोरखौ जोङो नायनानै खायसे खायसे दावबायनायखौ जोङो हायिखौ नुनो मोनो आरो। दा बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोर औ दा नोंथाङा दा नों थाङा एसे फोरमायनानै होदो ओ दावबायनायनि सोमोन्दै आरोबाव
नोंनि मा होनो नोंनि आवाजा माने नोंनि रावा माने थाबथाबाय थादों ओंखायनो मोजां क्लियार खोनायाखै माने आङो
औ औ दा नोंथाङा ओ दावबायनायनि सोमोन्दै दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावगोन
औ अ अ नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेहतु जोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो जों इदिनो फरायसा समाव जों माने फरायनाय इडुकेसननिफोर बेफोरबायदि माने जों दावबायनानै स्कुलनिफ्राय बा कलेजनिफ्राय बि माने जों मायबा मोनसे आयदा लानाय बा प्रजेक्टफोर लानानै जों माने दावबायनो थाङोब्ला माने जोङो बिनि कालसार बिनि हारिमु जानाय लोंनाय बिनि दोरोङारि आसार खान्थिफ्रा माबायदि दं बेफोरखौ माने जों नट खालामनानै लाबोनो हायो आरो जों आरो बिदिनो जों मिथिंगाबा मिथिंगायाबा हाजोआरि जायगाफोराव जों जुदि थाङोब्ला माने बैफोरनि नुथाय बा थासारि बा सावमुफोरखौ माने जोङो सेबखांनानै लाबोनानै जों माने खन्थाइ बा रायथाइ मा होनो बेफोरबायदि लिरनानैहाय जों माने जोंनि गावनि रोंगौथिखौ माने जों माने देखायनो हायो रोंगौथिखौ जों माने माने गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो हायो आरो जों माने उमुख माने दावबायनानैहाय जों माने जों बेफोरबायदि नुथाय नुबोदों बेफोरबायदि गुबुननि कालसारा माबायदि बेफोरखौ माने जोङो बैफोर नत बायदि खालामनानैबा जों रायथाइ बायदिफ्रा मोनसे स्क्रिप्ट बायदि खालामनानैाय जोङो फोरमायनो हायो आरो गुबुननि आरो मिथिनो हायो गुबुननि हारिमुवा माबायदि आ सारखान्थिफ्रा माबायदि बेफोरबायदिनो आरो जों आरो बिदिनो माने मिथियै जायगाफोर आरो मिथियै गुबुननि जायगाफ्राव थाङोबा माने बैसोरनि कालचारफोरजों माने गोरोबहैनो माबायदि गोरोबहैनो थाखाय जों माने बेले मा होनो जों खेबगोन गुबुन खेब थांबावनो गोसो जायोब्ला माने जों बेफोरनि कालसारफोरखौ मिथिबोजोबखाबाय नालाय जों माने थांफिननायफ्राव जेबो उसुबिदा जाया आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो आरो जों दावबायनो लोगोफोरजों थाङोब्ला माने गावनि खामानो बेफोरबायदि मोजां मोजां औ।